औ
औ खोनादों खोनादों औ नोंथाङा मा खालामबाय दं दायो?
औ आङो दङ ओरैनो जलायनानै
अ आदसा नोंथांजों आङो दान्दिसे सम फन रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायज्लायनो हागोन दा
औ हागोन नोंथां हागोन
अ अ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै मा होनो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै बिदिब्ला औ दावबायनो होनब्लाथ' जों ओ गासैबो दावबायनो मोजां मोनखायो नङा होमबा औ दावबायनाया जोंनि मोनसे जिउनि मोनसे आरो ना जोङो दावबायनानै माखासे ओ जोङो आयदाफोरखौ सोलोंनो हायो आरो ना मा खासे गियानफोरखौ सोलोंना लानो हायोना दावबायनायनि गेजेरजों आरो जोङो दावबायनायनि मा खासे जायगाफोरखौ जों नायनानै लानो हायो। माखासे ओ गोजान गोजान जायगा फोराव बेरायहैनो बिदिनो जोङो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखो जोंहा सोलोंथायारि दावबायनो थायो ओमफ्राय ओरैनो जोङो लोगोफोरजों दावबायनाय थायो बेनि फ्राय ओरैनो जोङो ओ पिकनिक जानाय ना लावखार ओंखाम जानाय बेफोरबायदि रोखोमनि दावबायनाय जों जोङो सोलोंथाइयारि दाव बायनाया ओरैबायदिहाय जों माबा मोनसे जायगायाव थांनायनि जों माबा मोनसे जि ओ सोलोंनो गोनां बा नायनो गोनां दङ जों बेख खौ नायनाला नायनानै जोङो बेनिफ्राय जो माखासे ओ सिनायथि बा नेरसो दिन्थिफोरखौ जोङो ओ जोंनि जि नटस बिफोराव जोङो लिरनानै लानो हायो नङा होमबा? नो ओ जोङो माखासे जारिमिनारि जि जायगाफोर बेफोरखौ जोङो ओ ओ नायनानै जोङो माखासे ओ जारिमिनफोरखौ जोङो ओ फरेन बा लिरनानै लानो हायो आरो नङा होमबा?
औ नंगौ औ आरो जेके
दावबायनो हायो ओं। माखासे जोङो गुबुन हादोरफोरावबो दावबायनो थांनो हायो गुबुन हादोर फोराव जोंहा दावबायनो हमनो गोनां दङ माखासे नङा होमबा? जोङो उम। गुबुन हादोरफोराव दावबायनो थांनो हायोब्ला ओ जोबोद ओ मोजां। नङा होमबा होम खासे गियानफोरखौ आरजिनानै सोरजिनानै लानो हायो। आरो माखासे जोङो आरो जि रोंगौथि ना जि रोंगौथि बिख फोरखौ जोङो मोननो हायो आरो। ओ जेरैहाय जोङो जुदि मोनसे जायगायाव जों दावबायनो थांनो गोनां दं आरो जोंहा माखासे ओ रांखान्थिनि गोनांथि जायो नङा होमबा? बिनिखायनो जोङो खायसे ए रांखान्थिनि आंखालनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनो हाया जायो। बिनिखायनो ओ जोङो माखासे मे जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जानाय लेखा जानायलाय जोङो माखासे रांखान थियारि जि जोङोना बेफोरबायदि खामानि मावनो गोनां जायो आरो जोंहा दावबानाय होनना बुङोब्ला दावबायनाया जोंङो ओ जोङो दावबायनाया गुबुन गुबुन रोखोमनि दावबायनो हायो। जोङो अख्रां लामाजों दावबायनो हायो। हा लामाजों दावबायनो हायो आरो ओ जोङो मा होनो औ दै लामा जों दावबायनो हायो नङा होमबा?
औ औ औ नंगौ।
जोंनि दै लामाजों दावबायनाया मोनसे जोंनि ओ मोनसे ओ रोंगौथि बा एग। एक्सपिरियेन्स बेयो आरो जेरैहाय जोङो गुबुन हादरफोराव। दावबायनो थांनो गोनां जायोब्ला बा लै। स बारनानै लैथो बेफोरबायदिना लैथोफोराव जों दावबायनो गोनां जायोब्ला बा जोङो लैथो लैथोनि दैफोरा माबायदि जों इफोरखौ मिथिनो हायो बा जों लैथोफोराव जोङो मा मा जिनिसखौ मोननाय जायो मा रोखो रोखोमनि ना ना मा रोखोमनि ना बेफोरखौ जों नायनानै लानो हायो बेफोरबायदिनो जों माखासे नुनो मोनि ओ जोङो जिराद बा नुनो मोनि जिउवारिफोरखौ जोङो नुनो हायो आरो नङा होमबा दा ओ नोंथाङा ओ मा रोखोमै बा माबायदि दावबायनो मोजां मोनो बा माबोरैहाय नोंथाङा माब्लाबाफोर दावबायफेरबाय नामा नोंथाङा नि नोंथाङा बे दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां औ आंबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दा औ आंबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो दावबायनो मोजां मोनो जेरै सोलोंथाइयारि दावबायनाय आरो गुबुन गुबुन जायगा हादर एबा बेफोरबायदि दा दावबायनाय दै दै नामाज दावबायनाय अख्रां लामाजों दावबायनाय बेफोरबायदिनो दावबायनायखौ आंबो जोबोर मोजां मोनो आरो दै लामाजों दावबायनाय समाव नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरैबायदि दैया बेसे गो थ' दैया मा मा बायदि जायो बेफोरबायदि दैयाव मा मा नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदि रोखोमैनो आंबो दावबायनो लुबैयो आरो
औ
औ बेफोर ओम बेफोरजों लोगोसे बिदिनो आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि आरो दावबायनाय नुनो मोनो जेरै जेरै सोलोंथाइयारि दावबायनाय बेफोरबायदि रोखोमै जोङो जेरै हाग्रामाफोराव दावबायनाय बे औ बेफोरबायदि रोखोम रोखोमै जोङो दावबायनो हायो जेरै हाग्रामायारि सोलोंथाइयारि हाग्रामायाव दावबायनाया जेरै जोङो हाग्रामायाव थानाय जिब जुनार बिफां लाइफां दाउसिन दाउला बेफोरखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
बेफोरबायदि रोखोमैनो जोंनि गुबुन-गुबुन-गुबुन सो गुबुन-गुबुन फरायसालि आरो फराय फरायसालिमाफोरनिफ्राय जोंनि बे हा बै हाग्रामाफोराव ओम दावबायनो दावबायनो लांनाय जायो। बे दावबायहैनायाव जों गोबां रोंगौथि गोबां रोंगौथि जोङो मोननो हायो। बेफोरजों लोगोसेनो जोङो बै हाग्रामायाव दावउसिन दाउला जिब जुनार जेरै मोसा मुफुर मैदेर बेफोरबायदि बायदि बे रोखोमनि जोङो जिब जुनारफोर नुनो मोनो ओम जेरै जोंनि-जोंनि ओनसोल एबा एरियायाव नुनो मोनै बिफां लाइफां बिफां दावसि दाला जोङो बेफोरखौ जोङो बै हाग्रामायाव जोङो। नुनो मोननाय जायो आरो। ओम बेफोरबायदियनो आरो औ बे बेफोरबायदियैनो आरो ओम गुबुन-गुबुन-गुबुन रोखोमनि ओम आरो जों जोंनिख्रुइ गोजान गुबुन हादोर हादोर एबा हादोरसायाव दावबायहैनो गोनांब्ला जोंनि मेगन मेगनजों नुनाय आरो बे मबाइल-मबाइल जाम मबाइलफोराव नुनाय बेफोर एसे आलादा जायो। उम मेगनजों नुनायफोर बा एसे गोसोआव थासिनो।
औ नंगौ नंगौ।
उम आरो जोंनि ओम आरो जोंनि दावबायनायाव जि जिखिनि नुथाय बेफोर उम बेफोर उम बेफोरनि सोलोंथाइया एसे आलादा जायो गुबुन उम बेफोरखौ जोङो मिथिनानै जोबोर मोजां मोनो आरो
औ
नोंथाङा एसे फोरमायलाय
औ ओ आङो नोंथांनिफ्रायसो मिथिनो लुबैदों मा होनो नोंथाङा माब्लाबा माबेबा जायगाफोराव दावबायफेरबाय नामा नोंथां?
औ ओरैनोथ' हाग्रामायाव हाग्रामा दाउ हाग्रामायाव दाउ जेरै उम जेरै काजिरङा हाग्रामा बेफोरबायदि जायगायाव आरो दावबायफेरखांबाय आरो
अ अ नंगो
औ बेयाव बै हाग्रामायाव औ
काजिरङा हाग्रानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो बिदिब्ला
औ बै काजिरङा हाग्रामायाव दावबायनायाव जोङो गोबां रोंगौथि मोननो हादों। उम जेरै जोंनि काजिरङा हाग्रा मोनसे उम थसे गंआरि गान्दानि थाखाय मुंदांखा। बे
मुंदांखा नंगौ।
औ बे उम बे हाग्रामाखौ दुलाराय उ‌म बुहुमावनो मिथिनाय जायो नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
बेजों लोगोसेनो बे हाग्रामायाव गुबुन गुबुन जिब उ गुबुन गुबुन जिब जुनार दावसिन दाउला बिफां लाइफां जोङो नुनो मोननाय जायो। उम जेरैबायदि जिब जुनार बुङोब्ला मोसा मु फुर मैदेर बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार जोङो नुनो मोननाय जायो आरो बिफां फोरनि बेलायावबो जोङो उम बि बिफांफोरनि बेलायावबो जोङो जेरै स साल सिगुन बनसु थिथासा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि जोङो जोंनि हाय सोलाव नुयि बिफां लाइफां हाग्रा जायो आरो आरो दाउसिन दाउलाफोर नि बेलायावबो जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव नुफेरै जिहेथु दाव मैना बेफोरबायदि दाउराइ आरो बेफोरबायदि गुबुन - गुबुन रोखोमनि दाउफोरखौ जोङो बै हाग्रामायाव नुनो मोननाय जायो। आरो बै हाग्रा उम आरो बै हाग हाग्रामायाव दावबायनानै ओरैबायदि रोंगौथि मोनदों जे जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनै जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनै खोनाफेरै मिथि मोनै बेफोर बाथ खौ बिनि ए बा नु थायफोरखौ जोङो नुनानै जोबोर गोजो जोननाय मोनो।
औ औ ओ जोबोद खोनानानै जोबोद मोजां मोनदों बेनिफ्राय बे काजिरङा औ औ नंगौ
बै हाग्रामायाव आरो बै हाग्रामायाव गुबुन गुबुन
औ औ
फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्रायबो ओ सोलोंथाइ लानो फैयो नङा होमबा।
औ नंगौ
अ
ओ काजिरङा काजिरङा हाग्रानि सोमोन्दै नोंथांङा माखासे बाथ्रा बुंबाय ओ आं जोबोद मोजां मोनदों। बे काजिरङा हाग्राया जोंनि सा आ बुहुम बा जोंनि आसाम सायाव थानाय मोनसे ओ बियो ओ माहोनो काजिरङा ओ हाग्रामायारि ओनसोल बेयो मोनसे बेवहाय जोङो माखासे ओ माखासे जिब -जुनार मोननाय जायो नङाबा थसे गान्दानि थाखाय जोबोद मुंदांखा बे काजिरंङा हाग्रामाया नंङा होमबा जोंङो बे काजिरंङा हाग्रामा खौ जों ज ओ बा मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन बेखौ ओ बि जोंनि बेग काजिरंङा जे हायुङारि हाग्रामा आ बियो ओ घलागाट गलाघाट आरो नगाव डिस्ट्रिक्टनि ओ आस सामनि सिंङाव थानाय गलाघाट आरो न गाव डिस्ट्रिक्टआव दङ' नों जोबोर ओ मुंदांखा ओ जाय जेराव जोंङो माखासे ओ ख्रा मै ना मोसा बेफोरबायदि माखासे जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे दाव दावराइ ओ माखासे बायदिसिना रोखोमनि दाउ बा जिब बेफोरबायदिखौ जों मोननाय जा जायो आरो बेवहाय ना बे जायगायाव गोबां गुबन गुबुन जायगानि दावबायनो फैयो बा आ गुबुन हादरफोरनिफ्राय दावबायनो फैयो बेवहाय माखासे जोंनि ओ जे मुंदांखा गान्दा बे गान्दाखौनो गोबां जायगानिफ्राय फैयो आरो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ
औ आ बिदिब्ला नोंथांजों दावबायनाय ओ आयदानि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे बिदिब्ला जोंङो स अके बेखिनियावनो लाखिथ'निसै
औ दे बिदिब्ला